हेल' हेल'
औ हेल'
खोना हादोंना आगैया!
औ खोनादों।
औ औ जोबोद मोजां! दा जोङो मोनसे- ओ मोनसे आयदाखौ सावरायनो थाखाय आङो नोंखौ फन खालामदों।
औ औ ओरैनो दङ
जोबोद मोजां जोंनि आयदायानो जाहैबाय बर'फोरनि बर'फोरा माने मा मा गानो जोमो बे गाननाय जोमनायनि सायाव रायलायखोन
नंगौ
थारैनो दा जोङो अब्ला आङो आथिखालाव नोंसिनि ओनसोलाव मा मा सिखौ गाननाय जायो हौवाफोरा हिनजावफोरा जिखुनु माने गाननाय सोलिनाय बेखौ आं सोंथि खालामगोन माने नोंसिनि ओनसोलाव दा माबायदि गानो बेखौ नों फोरमायहरबानो जाबाय
औ औ सिख्लाफोरा दख'ना गानो ओमफफ्राय रेगे रेगां बेफोरबायायदि खौ गाव जोमग्रा बेफोरबायदिखौ गानो आरो सेंग्राफोराबो गस्ला गामसा आर'नाइ बिदिफोर बेबायदिखौ गानो। जोंनिथिं औ
दा ओरैनो अकेसनावल' गानो ना माखासे सामफ्रामबो थानायावनो गाननानै थानाय जायो दख'नाखौ।
औ बिदि बिदि गाना माबा माबा माबि जायोब्लासो गानो आरो बैसागोफ्राव माबा माबि जायोब्लासो गानो जोंनिथिंजाय
नंगौ नोंगौ दा बर' हिन्जावफोर गानग्रा सिफोरनि मुंफोरखौ नोङो मख'दो दे जेरै एसे आवगायावायाव बुंबाय नोङो जोमग्रा दखना होनबाय बेनि अनगायैबो माखासे गानबावो नङा हबा? दा बैसोर बर' हिन्जावफोरा मा मा गानो देलायो बेखौ फोरमायनो हागोन
गहेनाफोर नामा दा गहेनाफोर?
ओ औ ओम दाथ' बिदि माबा गोदोनिफोरखौ गाननो गोदोआवथ'
गोदोनिखौ मिथिबा गोदोनि थेवबाबो नों खोन्थानो हागोन माने बेहाय जोङो माखौ गानोमोन बेखौसो लागोन नालाय
औ गोदोआवथ'
बेबो जेबो नङा खोन्थानो हागोन
औ सन्द्रहार खेरा बेफोरबायदि आरो ओ खुलि मुथा
बबेयाव गानजानाय
ओ गोदोनायाव गानो बेखौ चन्द्रहारखौ ओमफ्राय औ नो
औ बे बेखौ माजों बानायनाय जायो?
औ बेखौ मा जों बानायो माने रुफानि औ रुफानि
औ
रुपानि बानायो बेखौ आरो खुलि मुथा आसानखौ ओ आसान आ-आखाइआव गानो बेखौ आमफ्राय खेरा खुलि मुथा आसान।।
गुलि मुथा
खुलिमुथा आसान
अह
आरो खेराखौथ' मिथिखा मिथिखायो जानांगौ। नै खोमायाव खेरा खेरा खोमायाव औ
नंगौ
औ
आमफ्राय बिनि फ्राय
ओमफ्राय आरो ओ ओ माबा
बेयो ओ माबायदि जायो नाफाखुला
औ गन्थुङाव गाननो बेखौ ओ ओरैनो बायदिबो थायो
हेलौ
औ डिजाइनफ्रा माबायदि जायो बिनिया
अ माने रिं बायदिबो थायो आरो माबा उम ओ मा होनो बेखौ बैग्रि बिबार बायदि बैग्रि बिबार बायदि जे फिस सा बिदि थायो। मोनसे
मोनसे आरो आङो नुनायाव माने मोनसे थफि माने थ दलरलर बायदिबो नु
औ बिदिबो थायो औ
बेनि उनाव जों मा मोननो हाबावो बर'फोर गाननाय अल अलंखारफोरखौ
आरो ओ।
ओ नलरबो गानोमोन ना?
नलर आं आं खोनाफेराखै। दा बेखौ नलद औ अ अ।
जायो आरो ओरै गुस्थिसिम नांफैजासे।
नंगौ।
बेखौबो माने गाननाय नुयोमोन आरो।
नंगौ।
दा बे ओ जाबाय बेनिफ्राय बर' हिनजावफोरा माने माखासे समाव खानायाव समायनो होनो थाखाय थेबनानै लायो दा बेफोरो मा मा मुवाखौ ओ बाहायनाय जायो।
खानायाव लानाय।
औ खानायाव लानाया।
आ। आ खानायाव लानाय। मिथिया आदा।
औ खोनादों।
औ। बेखौ आं माबा खोनाराखै। खोनाराखै माने खानायाव। बा मा लायो आं बे औ खोनायाखै।
औ ओरैथ' आथिखालाव जों नुयो माने बिबारखौनो थुनानै गावनि समायनाखौ माने ओ साबसिनै समाय होबावो।
औ।
नंगौ। दा बेबाय‌। बिदिनो जोङो सिगां समावबो ओ बै मोनसे ओं औवानि बानायनाय। औ ओरैनोथ' आथिखालाव खांख्राइ होननानै बुङो बेथ' बे आरो औवानिनो मोनसे गोफार सैनानै फाननानै। थुनानै लायगोन आरो बिदि दे। ब मोन ओमफ्राय बेनि ओमफ्राय जों मा मोननो हाबावो फोर्था फोथाबो थुयोना बर' हिनजावफोरा।
औङ।
औ। फोथाखौ आथिखालाव आरो सिगां समावबो जों बाजाराव बायनानै। आ माने दा बेखौनो औ आरो बेनिफ्राय आखायाव मा अलंखारफोर मोननो हाबावो
औ आसान नोंथां बेफोर मोनो मैया माबा गा-गानो आसानफोरखौ
मा माबादि मा मा नाम आसानफोरनि नामखौ मिथियो नामा आसानफोरनि नामखौ मिथिया नामा
अ आथिखालनिथ' बिदिनो आसानखोनो गानो माबा माबि रुफानि सोरबा सनानिबो गानो औ मुंफोरखौथ' मिथिया नाथाय
फोरा मा आसानखौ गाननाय जायो।
अ
जायफोर हिन्दु हिन्दु हिनजाव मानसिफोर जेब्ला हाबा जायो हाबायाव जे गानहोनाय जायो बे आसानखौ मा होनो
अ
मिथिया नामा अ माने नोंसिनिथिंजाय गाना नामा हिन्जावफोरा हाबा जाखांनाय हिनजावफोरा बे गुफुर आरो गोजा जे आसान गानो
औ बेखौ गानो गोफोर आरो गोजा
बे-बेनि नामखौ मिथिगोन नामा नोंङो
ओ बेखौ मिथिया माबा संख'निनो मा बा होनो खोमा
नोंगौ सं
औ औ
सान बुंङो बेनिफ्राय जों ओरैजाय ओ आयथिंफ्राव माबाफोर गानो नामा
आइथिंफ्राव औ औ बर'आवथ' बिदि आंङो नुवा खै गाननाय ओ ओमथाय आथिखाल गानो आरो आथिखालाव गानो
मा होनो बेखौ फाइल। होननो मोन नामा?
औ फाइल होनो।
नंगौ ओं बे देलायग्रयाव थांबाय। बेनि उनाव जोङो बर'फोरनि ओ गानग्रा जे हिनजावफोरनि बेखौ नोंङो एसे आवगायाव जेरै दखना जोम ग्रा रेगि रेगां आरो ज्रा नंङा होमबा। आरो बिनिफ्राय ओ मा मोनबावो दख'नायानो गोबां रोखोमनि थाबाय जेनेबा बिदर थाबाय आगर गुबै थाबाय बेनिफ्राय जोंहा मा मोनबावो आगर गिदिर आगर फिसा आ बेफोरबायदि बे माखासे दख'ना मोनबाय। दख'ना थावस्रि।
नंगौ नंगौ आदा।
दा बेनि अनगायैबो माखासे जोङो ओ
नंगौ
गानो दा बेनि गाननायखौ जों एसे नायनि नङा होमबा हौवा फोरा मा मा गाननानै जेनेबा जोंनि समाजाव ओ ओंखारो बा थायो
नंगौ
खुब सावरायनो दरखार मा गोदो मा गानोमोन ना मा मा गानो बेखौ ओ हौवाफोरनि गाननायफोरा मा मा नोंस औ
औ मोजाङै आवाजया फैयाखै औ दासो खोनादों
हौवाफोरनि सुंदयै खोन्थाहरदो दे माने नोंसिनि जायगायावल नङा दस्रा जायगायाव गाननाय हौवाफोरनि बाबो जागोन
औ आथिखाल गाननाय बर'फो आथिखाल गाननाय सेंग्राफोरा सेंग्राफोरा गाननाय आथिखालनि नामा हेलौ
गानग्रा गाननायथ आं गानग्रा आरोना औ
ओ
हौवाफोरनि बिदिथ गैय खालि गामसा आरनाइ गस्ला ब माबा हाज बरनि आगर एरनाय गस्लाखोनो ओ गाननायखौ नुदों। ओमफ्राय आरो माब बा दङ ना मा बा आदा आंनि बेगखौ नुवाखै माने
गामसा गामसा गानो आरो आर'नाइ खर'आव लायो जानजियाव लायो आरो गोदोनायाव लायो आर'नाइ गस्ला दैखौ ओमफ्राय बे बेखिनिखौनो जों बुंनांगोन नङा होमबा दा गुबुन गुबुन सि सोरजियो बर' हिनजावफोरा जेरै ओ आखाइ फुगारनो थाखाय फालि ओ मो मोखां फुगारनो थाखाय फालि
औ
दा बेखौ जोङो आ आलदायै सावरायनो हागोन
नंगौ
अब्ला जोङो बे समाव लाखिथ'नोना आगै समा जोंनिया जाबाय खोनादों ना
औ खोनादों
औ दे अब्ला
औ